हेलौ औ नोंथां। नोंथाङा खोनादोंना।
औ नोंथां खोनादोना नोंथाङा।
औ नोंथां। नोंथाङा माबोरै दं।
थां मोजाङैनो दं।
औ।
औ नोंथाङा एसे गोसा रायलायनो हागोन नामा नोंथां जोबोद फिसा फिसा खोना फैदों। औ।
बिदिब्ला आं नोंथांखौ कल हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय। ओ जोंनि बर'फोरनि। मागो। फोरबो बागै एसे सुंदयै सावरायनो ओनना हरदोंमोन। नोंथाङा आंनो सम होनो हाग गोनना नोंथां।
औ नोंथां हागोन।
औ। बिदिब्ला नों। थाङा मागोनि फोरबोनि बागै एसे सुंदयै फोरमायना होनो हागोन नोंथां।
औ औ नोंथां ओ माग गो होनब्लाथाय मागो फोरबो होनोबाथाय जोंथ फिथा सौराय जानायखौनो जोंङो बांसिन मिथिनाय जायो नंङा होनबा थां औ ओ बिदिनो मागोआव जोंङो बिदिनो भेलागुर सावो आरो ओ गोदोर उन्दै मान होलायो मान लालायो। बिदिनो ओ भेलागुर स-मा भेलागुरखौ मा मा बोरैहाय सावो होनबाथाय ओ जोंङो भेलागुरखौ सावनो थाखाय जोंनो नारा नांगोन नंङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ।
औ ओ बे नाराजों बे नाराखौ जोंङो फार्स्टावनो बुथुमग्रोना लायो बेनि उनाव औवा औवा गायनानै जोंङो बेखौ जिगाब माबा बायदि जिगाबखौ जेरै जाबो बेबायदि गोजौ जाबनानै जोंङो बेखौ फुंङाव सावनाय जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
औ ओ नोंथांङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हाग गोन नोंथां जोंना बर'फोरनि मागो होनोब्लाथ जोंना बे मोनसे बेख खौ जोंङो मोनसे गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ जानाय लोंनायनि फोरबो हिसाबै जोंङो सानना लाबोदों मानो होननानै बुंङोब्ला जोंना ओ दैज्लांङाव माइना मावनाय माइ ओ बायदिसि ना जोंना आबादफोरखौ जोंङो बे समाव ओ थिखांखांनायनि उनाव जोंङो बे समाव जानाय लोंनायनि आंखाल गैया जायो जोंनि नखरफोराव बेनिखायनो जोंङो मागो फोरबोखौ जोंङो जानाय लोंनायनि मोनसे फोरबो हिसाबै जोंङो ओ सानना लायो। मागो होननानै बुंङोब्ला थ जोंना दा गुबैयैनो ओ फिथा सौराय जानाय खौ मोनथियो आरो बेनि अन बो जोंङो गोबां ओ जोंङो गोबां जा जायो जेरै जोंङो थावसि फिथा, लारु बायदिसिनाखौ जोंङो बानायनाय ओ ननि एसे जोंनि बर' नखरनि आइजो माहारिखौ बानायनानै जों खौ जाहोनायखौ जोंङो नुनो मोनबोदों औ बे था बे-बे फिथानि बागै ओ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ औ नोंथां हागोन ओ जोंङो फिथाखौ माबोरै बानायो होनब्लाथाय जोंङो बिदिनो ओ थावनि फिथाखौ माबोरै बानायो होनब्लाथाय जोंनो फार्स्टावनो ओ माइब्रा माइरं नांगोगोन नंङा होमबा नो थां ओ औ जोङो माइब्राखौ जोङो हरसे सोमनानै दोनो खायफा खायफा बिदिनो सानावबो दसे सोमना दोनो। बिदिनो सोमना दोन्नानै बेयो रुइब्लाथाय बेखौ सुनानै ओ सुनानै जोङो दसेहाय फोरान्नाय जायो। बेनि उनाव जोङो दिंखि एबा उलाराव जोङो बेखौ देनानै फिथा अन गुन्दै खालामो। खालामनानै ओ बेखौ दै होनानै संख्रिबो होजायो बिदिनो गुबुन गुबुन गाबनिबो होजायो आथिखालावथ बिदिनो गुबुन गुबुन गाब फोन्नानै फिथा सावनायखौ जों नुनो मोनो। नङा होनबा नोंथां? औ। ओ बिदिनो ओ दै होनानै बेखौ जोङो नानांगौ नानानै फिसा फिसा दाब्ला दाब्ला खालामनानै जोङो सारायाव थाव होनानै बेखौ सावनाय जायो आरो थावनि फिथाखौ। औ नोंथाङा ओ एन्थाब फिथाखौ माबोरैहाय सावनाय जायो एसे बुंनो हागोन नामा?
औ जोंना गिबियावनो माइरंखौ ओ दैयाव रुइनाय बायदि सोमनानै लानाय जायो। बेनि उनावहाय जोंहा बेखौ ओ बोखांनानै मोजाङै सुनानै जोंना सान्दुङाव ददसे दैखौ ओ रानहो एबा स र'नो थाखाय फोरान ना लानाय जायो। बेनि उनावहाय जोंहा बेखौ गोदो दिेंखियाव देनायखौ नुयोमोन दिेंखि एबा उहालाव नाथाय दा बारा जोंना बर' नख' राव बेफोरखौ नुनो थांला नालाय जोंना दा दिन मिसिं बायदि सिनायाव देनो मोनो। आरो खोनानो मोन्दों बे जोङो मिसिं बेफोरबायदियाव देयोब्ला जोङो फिथाखौ मोजां जाया एबा मोजां गोथावै मोनजाया बिदि। औ बेनि उनावहाय जों हा ओ फिथाखौ ओ नार'खलजोंबो खावनो हायो एबा मेथाइ गुरजोंबो खाव वनो हायो बेनि अनगायैबो जों सिबिं जों खावनायखौनो बांसिन नुयो।
औ औ नंगौ।
बेनि उन जोङो सि बिंजों खावनोबोला जोंहा सिबिंखौ ओ सान्दुंआव फोरान्नानै उम मोजां सुना ला नानै सान्दुुंआव फोरानो। बेनि उनाव वहाय जोंहा सिबिंनि ओ खायसे खायसेया बिगुरखौ खुयो नाथाय खायसेया सिबिं बिगुरखौ खुवालासिनो ओरैनो देयो। बेजों औ उनावहाय जोंहा बेखौ ओ सिनि एसे होदेरनानै गोथाव जानायनि थाखाय ओ सिनिखौ एसे होदेरना लानाय जायो बेनि फ्राय जोंङो देना लानाय अनखौहाय जोंङो साराय ओ सारायखौ जोंङो मोजाङै गुदुं खालामना लानानै बेवहाय अन गुन्दैखौ जोंङो एसे एसे बिबांनि होनानै जोंङो बेखौ फेनानै गुवार दाब्ला खालाम खालामना लानाय जायो दा बेनिफ्राय जोंङो बेखौ ओ सिबिं एबा मेथाइ गुर बायदि गावनि जा जाजों सावनो बे बेखौ लानानै जोंङो बेवहाय एसे होनानै बेखौ जोंङो ओ थननाय जायो बेनिफ्रायनो बिदिनो जोंना एन्थाब फिथाखौ बर'फोरा बिदिनो बानायनाय जायो नोंथां।
औ औ नंगौ थारैनो नोंथाङा मा मा फिथा जानानै मोजां मोनो नोंथाङा ओरैनो?
औ आंङो फिथा होनोब्लाथ बांसिन ओ थावजों सावनाय फिथाखौनो मोजां मोनो। बेनि अनगायैबो जो आं गुबुन फिथाखौ बारा ओरै जानो मोजां मोना।
औ औ ओ बिदिनो ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव मागो फोरबोखौ माबोरैहाय खुंनाय जायो नोंथांङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ नंगौ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलावथ मा गो मागो फोरबोखौ जों नुबोननाय बायदिब्ला जोंना ओ मागो दाननि सानसे सिगां जोंहा ओ गथ'फोर एबा गामियावनो उम्म बेलागुरखौ बानायना लानाय जायो। बेखौ बेखौहाय जोंहा बानायखांनानै नखानाययैहाय ओ बानायखांनानै जोंहा खायसे खायसे सुबुंफोरा लोगो नांनानै ओ एबा ओ सोरबा न'खरनिया ज जानानै ओ जोंना बिदिनो खाना एबा लावखार ओंखामखौ लां लावखार ओंखाम जानाय बायदिखौ जोंङो नु नुबोनो मोनदों आरो बेखौ जाखांनानै जोंहाय ओ फोथारफोराव जायोब्ला जोंना फोथारफोरावनो लोगोफोरजों उन्दुनानै नखानायै जोंहाय फुंङावनो ओ सोरांस्लाब मोनै सिखारनानैहाय ओ
औ
दुगैनाय जायो मानो होननानै बुं जोंनिया मोनसे फोथायनाय दं ओ जोंना ओ बेलागुरु सावनो सिखारनायाव जोंहा दाउखा नुनो मोनै फुङाव सिखारनांगौ नङाब ब्ला जोङो बेनि उनावहाय सिखाबोला जोङो ओ खुथिया जायो होननाय मोनसे बाथ्रा दं बे बेनि थाखायनो जोंहा फुङावनो सिखार नानै हाय दुगैस्रां लोबस्रां जानानै जोंना बेलागुरखौ सावनाय जायो नोंथां
औ औ नंगौ ओ औ
औ बेनि उनावहाय जोंहा ओ फुंनि साहाजों लोगोसे फिथा जानाय हाबाफारिखौ लानायखौ नुनो मोनो नोंथां
औ औ नंगौ बिदिनो ओ फिथा सौराय सावनानै जोङो आलासि दुमसि एबा गामिनि मानसिफोरखौ लिंनानै जाहोनाय जायो नङा होनबा नों
औ नंगौ
औ ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव बेलागुरखौ माबोरैहाय सावनाय जायो
औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलावथ आं दानि फोरमायलांनाय बायदिनो जोंना बेलागुरुखौ सावनाय जायो बिदिनो गामिनि सेंग्रा जेनेबा गासैबो लोगो नांनानै बेफोरबायदि गामियाव एबा नखर नखराव माबेबा मोनसे नखराव ओ बानायनानै जोंहा बेखौ ओ फुङावनो सिखारनानै ओ दुगैनानै सावनाय जायो नोंथां
औ औ नंगौ ओ बिदिनो ओ गोदो गोदायनि नेम बादिबो जों बर हारि जेनेबा बै मागो फोरबोखौ बिदिनो फारि लांनाय जायो नङा नोंथां औ औ ओ नोंथांमो नोंथांमोननि ओनसोलावबो बिदिनो ओ सेंग्रा सेंग्रा सिख्ला जमा लोगो नांनानै बिदि लावखार ओंखाम जानाय जायो नामा नोंथां
औ नंगौ थारैनो नंगौ नोंथां ओ जोंना ओ बे फोरबोखौ जानाय लोंनायनि फोरबो होननानै ओ मानियो नालाय जोंना बेनि बेखायनो गासैबो ओ बे समाव लोगो नांनानै जोंहा बबा गामिनि फोथार एबा सोरनिबा नखर नङाब्लाबो जोङो ओ बिदिनो बायदिसिना जोंना खाथि खालानि ओ दैमा दैसा जायगायावहाय जोंहा लावखार ओंखामखौ जाहैनाय नुनो मोनो नोंथां
आ नोंथाङाबो मायबाफोर सोंनोबा सो होनग्रा नोंथां
नोंथाङाबो बिदि लावखार ओं ओंखाम जानायाव थांफेरनो मोनबाय नामा?
औ नोंथां ओ औ
बुं-बुंलाय नोंथाङा
औ नोंथां ओ जोंबो बिदिनो ओ जोङो सिख्लाफोर गोजा लोगो नांनानै जोंबो बिदिनो ओ मोनसे फिसा लावखार ओंखाम जानाय जायो आरो दैमा सेराव। बिदिनो ओ मागो फोरबो होनबोलास जों जानाय लोंनाय होननानै मिथिखायो नालाय बे बिदिनो लोगोफोरजों खबस एसे ओंखाम जानो मोनब्लाबो जों गोजोननाय फैयो आरो बिद दि फोरबोफोराव जेनेबा ओ गोदान गोदान बोसोराव बिदिनो जिखुनु फोरबोफोर फैबा जोङो बिदिनो खनसे लोगोफोरजों जयैनो लावखार ओंखाम जायो आरो। औ आ नोंथां-नोंथांमोना आरो बिदिनो गोदोरफोरनि मान लानाय एबा बोर होनायफोरखौ बेफोरखौ नोंस्रामोननि ओनसोलाव माबायदिहाय सोलियो दासिमबो?
औ नंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलावथ बुंनो थाङोब्ला दा ओ बिदिनो मागो सम मागो जोंनि बे फोरबोआव जोंहा ओ बाथ थौ सिबिनायजों लोग गोसे जोंहा गे ओ गेदेरखौ खुलुमनानै गेदेरनिफ्राय बोर लानाय आरो गेदेरा उन्दैनो बोर सस्रिनाय उन्दैया गेदेरखौ मान होनाय बिदिखौ जोङो जोंनि ओनसोलाव दाबो नुनो मोनो नोंथां।
औ औ ओ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय औ औ ओ बिदिब्ला बेयावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां औ गोजोननाय मोनबाय नोंथां औ दे बिदिब्ला गोजोन जोनथों